हेलौ नोंथां, नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
ओरैनो दङ नोंथां।
औ बे समाव नोंथांजों दोरोङारि मुलिफोरनि सोमोन्दै सावरायलायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला आं नोंथांनिफ्राय खोनासंग्रोनो सानबाय नोंथाङा दोरोङारि मुलिफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायदो।
औ। ओ दोरोङारि मुलि होनबाथ' जों ओ दोरोङारि मुनि होनोबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जों ओ गाव गावनि माखासे बेराम जानायफोरखौ जों मिथिंगायाव मोननाय माखासे बिफां-लाइफांनि बिलाइ, फिथाइ, बा रोदा, बेफोरखौ बेफोरनिफ्राय बानायनाय मुलिखौनो जों दोरोङारि मुलि होननानै मिथिनो मोनो। दा बेफोर मुलिफोरखौ जोङो गोबां माखासे बेरामफोराव बाहायो। जेरै- बिदिनो उदै सानाय, गगा मोननाय, गुजुनाय, खर' सानाय, हाथाइ सानाय, गोबां बेरामाव बाहायो। दा आं बिनिनो गारामानि बेराम बे गारामानि बेरामाव माखासे ओ मुलिफोरखौ बाहायो बिनि बागै बुंग्रोनोसै आं। ओ गारामानि बेरामा हांला नाय लामायाव माब्लाबा आलौनाय जायो। गुजुनाया गोबाव दान एबा बोसोरसिम थायो। माब्लाबा लोमजानो हागौ बिरि सिगारेट सोबनानै बोराय मानसिनियाव बे बेरामा जासिनो। दा बेखौ फाहामनायनि राहा बा मुलिया जाहैबाय खाय हाग्राखौ सिमफ्रि बिलाइजों ज' रुनानै बिनि बिदैखौ आधा काप हिसाबै सानसेयाव खेबथाम लोंनांगौ
औ
आरोबाव दुन्दिया बेगरखौ सिनिजों उननानै जाहोनांगौ ओमफ्राय बिसेसहाय उन्दैफोरनि थाखाय गाहाम जानायनि जखा सामुसेखौ ओंखाम मायदिजों लगायनानै खेबफा खेबफा सानसेयाव सामुसथाम जाहोनो नांगौ आरोबाव दालिम बिबार गोराननि गुन्दैखौ बेरे बिदै लगायनानै सामुसेहाय सानसेयाव खेबथाम जानांगौ अब्लानो बेबादि माखासे गारामानि बेरामा हामो आरो जोंनियाव माखासे खुरु एबा गाराय दादु जायो बेखौ फाहामनो थाखायबो जों माखासे गोबां दोरोङारि मुलिफोर बाहायो जेरै बिनि बागै बुंसै आं बे खुरुआ मोदोमनि जेराव मेरावनो जानो हागौ जाजेनब्ला बियो रग' रग' गोरा जायो जाउनाव गाराय जालाङो खान्थै ओंखारो आरो मा होनो जोबोद गोरायै मा होनो बेखौ फाहामनो थाखाय जों बे बेरामखौ सिंनिफ्राय फोजोबनो थाखाय दुब्रि हाग्रा मानिमुनि लोगोसे रुनानै बिदै लोंनांगौ एबा सिर'था गोखानि बिदैखौ लों- जायो आरोबाव मोदोमाव बाहायनो थाखाय मानि मुनिनि भरन एबा थुलुंसिनि भरन फुनना लानांगौ आरो खाला जिराखौ उननानै फुननांगौ अ
औ
जोंहा सालाय सालमाय बेरो मानसिनि- दा बिनि थाखायबो जोंहा माखासे मुलि बाहायो जेरै अमाखिनि बिफां बिदैखौ फुननांगौ आरो अर्जुन बिगुरनि अर्जुन बिगुरनि भरन फोननांगौ हालदि आरो पाट गाजाखौ देजाबनानै फुननांगौ आरो गावनि खुदैखौ लगायनानै फुननांगौ आरो सुमफ्रामनि बिलाइ गोरलै आरो हालदैनि भरन बा बानायनानै ने हरसेमानि लानानै फुङाव सुस्रांनांगौ बेबादिनो जोंहा खानाय गनाय माखासे बेराम जायो दा बेखौ फाहामनो थाखायबो जों गोबां दोरोङारि मुलि बाहायो जेरै आमलाय फिथाइ बिदै फुननांगौ हाब्रुजों लोमनांगौ आरो जाथोसेल' थाव बाहायबाय थानो नांगौ आरोबाव फालखुवरिखौ खर' मोदोमाव नायै नायै फुननांगौ बेबादिनो आरो बेबादिनो बेराम आजार जायो जेरै खर' सानाय दा खर' सानायनि थाखाय जों गोदो गोदायनि- गाव गावनो माखासे मुलिफोरखौ बाहायोमोन जेरै खाया बेदर खौ उननानै आखाय थाला एबा खाफालाव फरन लानांगौ सालखुंग्रिखौ देग्लिनानै खाफालाव लानांगौ ओ हाइजेंखौ उननानै एसे खाजिनि बिदै होफादेरनानै खाफालाव लिरना लानांगौ
औ
ओ थालिर बिलाइखौ उननानै खाफालाव फोनना लानांगौ ओ बेबादिनो जे माखासे जोंहा गोबां ओ बेराम जायो जेरै मेरगि बेराम बेखौ होखारनो थाखायबो जों माखासे गोबां मुलि बाहायोमोन जेरै माना-मानामुनिखौ रोदाजों जाबजों फुना फुना लाबोनानै फोराननानै गुन्दै खालामनानै बिखौ बेरे बिदैजों ओ थामजि सान जानांगौ बिनि गोथां बिलाइनि बिदै खौबो गन्थङाव सेबनांगौ अब्लाना मिरगि बेराम हामो होननानै बुंदों। ओ बेसर बेगरखौ उननानै मोसौ हासुदियाव लगायनानै गासै मोदोमाव फुननांगौनो। आरो ओ बस्नि आलु बाजि ग्राम ओमफ्राय जेस्थ' मधु बाजि ग्राम बिसमुरा जिनै ग्राम आरो ओ सुद जिनै ग्राम पिपलि नैजिबा ग्राम खाबा सिनि नैजिबा ग्राम लं ओ सना फाथा नैजि नैजिबा ग्राम गासैखौबो ज' देनानै गुन्दै खालामना फोराननांगौ आरो बेखौ बाहायनांगौ। अगानो बे गुन्दैखौ साम'से साम'से आदा फुवा गाइखेराव लगायनानै सानसेयाव खेब थाम लोंहोनांगौ ओ हामगौ बे बेरामा हामा गौ मानि लोंहोबाय थानांगौ। ओ अब्लाना मिरगि बेरामा हामो होननानै बुङो ओ दा नोंथाङाबो बेबायदिनो माखा से दोरोङारि मुलिनि बागै फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
हागोन थारैनो ओ जों गोदोनिफ्रायनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां-लाइफां रोदा, बिबार, फिथाइखौ बेबायदिनो उ बेराम माखासे सरासनस्रा जाफ्लेबाय थानाय बेमारखौ फोरखौ फाहामनो बाहायनाय जायो बेफोरनि गेजेराव आंबो मोननैसो बुंनो सानबाय जेरै हमनानै ला गेस्ट्रिक गेस्ट्रिक होनोब्ला जों सरासनस्रायै जोंनि गेजेराव आथिखाल जाफैबाय थानाय मोनसे बेमार बेखौ फाहामनो थाखाय जों मिथिंगायारि माखासे मुलिफोरखौ बाहायो।
औ
दोरोङारि मुलिफोर बेफोरनि सोमोन्दै आं बुंनो सानबाय ओ बेफोरनि मादाव दं गेलासे दैयाव सामससे मे थिखौ हरसे सोमना दोनना अखानायै बिनि दैखौ जों लोंनांगौ आरो बिनि बिगाबखौबो सावसोमना जानांगौ। बेबायदिनो अखानायै फुङावनो दुंगुर दै गेलासफा लोंफानांगौ। बिनि अनगायैबो गरथाम इलाइसि देख्रुबनानै गुसु गाइखेराव होफादेरना फुङावनो लोंनांगौ आरो बेबायदि ब्रैजिदाइन सान लोंबाय थानो जों नांगौ
औ
बेनि अनगायैबो खायसे आफेलजों गाइखेर गुसु खापसे लोंफादेरनो हायो जायखौ जों नैजिसे सान बे बाहायनांगौ बेनि अनगायैबो
जेब्ला गेस्ट्रिक जायो अब्ला जों माखासे जानाय खाजाफोरखौ बासिनांगौ जायो। बेफोरनि मादाव जेरै ना, बेदर, खारै गोनां ओंख्रि, गोखै मान ला मान लानाय जिनिस बेफोरखौ जों जा बासिनांगौ जायो। बेनि अनगायैबो सिलिखा, सिमफ्रि हिराकास सामब्राम गुफुर हिं संख्रि गोसोम, हाइजें, गलमरिस, सौरा बिगुर, खुन्थाय फिसानि बिगुर गासैखौबो देनानै मथरसेहाय बरि खालामना सान्दुआव फोराननाङो सानदुंआव फोराननो हायो बेखौ फोराननानै जोङो सिगांनि बानायनाय बरिखौ गरसे जानाय उनाव बे बरिखौ गरसे बिदिनो गरसेनि उनाव गरसे जाफादेरबाय थानानै जों बे बेरामनिफ्राय एसेबाबो रैखा मोननो हायो।
औ।
बेनि अनगायैबो जों बिगुरनि बेराम बिगुरनि बेराम होनोब्ला जों सरासनस्रा बिगुराव मान लुनाय जानाय, सिथर जानाय बेफोरखौ बुजियो ओ जाय जायखिजाया बिगुरनि बेराम जाब्ला जों दुबुरि हाग्रा मुथासेयाव सामुसनै जिरा सामुसनि गलमुरिसखौ दै गेलासनै फुदुंनो गेलाससे जाब्ला बेखौ खांनांगौ आरो गुसु जाब्ला बेखौ सानसेयाव खेबथाम खालामना लोंनो हायो।
औ।
बेनि अनगायैबो आरोबाव दुब्रि हाग्राखौ अननानै मोदोमनि बिगुराव फोननोबो हायो। आरोनो आरोबाव निम बिलाइ एबा बिगुरखौ रुनानै बिनि दैखौ लोंनोबो हायो।
औ।
मानि मुनि गेदेरखौ ओरैनोबो जानो हागौ गोथाङै उनग्लिनानैबो जानो हायो। आरो बेराम जानाय जायगायावबो फुननोबो हायो मानि मुनि गेदेरखौ
औ।
बेनि अनगायैबो जों सामब्राम गुफुरबो बाहायनो हायो सामब्राम गुफुरखौ उनग्लिना दैजों गलायना बेराम जानाय जायगायाव जायगाखौ सुनो हायो।
औ।
लोगोसेनो
सामब्राम गुफुरखौ उनग्लिनानै थाव गुबैजों गलायना बेराम जानाय जायगायाव लेवा होनो हायो।
औ।
आरोबाव आं मोनसेबाव जोंनि गेजेराव जाफ्लेबाय थानाय बेरामनि बेरामखौ सोखानायनि दोरोङारि राहाफोरनि सोमोन्दै बुं लाबावदों जे बे जाबाय मेगननि बेराम मेगननि बेराम होनोब्ला जों सरासनस्रा मेगनखौ माननाय मोननाय खुवा नु नाय बेफोरखौनो बुजियो सरासनस्रायै बेखौ जों औ जेरै आरो मेगन गोजा जानाय मोले ले गोमो जानाय बेफोर लैखोनफोरखौ नुनो मोनो बेफोरखौ जों माखासे आदबफोरजों सोखानो हायो। जेरै फटकिया बिलाइखौ दैयाव रुना बिनि उन‌ उखुन्दैखौ मेगनाव नांहोनो नांगौ। थुलुंसि एबा फुदिना बिलाइनि बिदैखौ मेगनाव सेबना लानो हायो लोगोसेनो गोथां हालदैखौ देनानै जिस्रियाव खाथबना बेखौ मेगन सायाव लानांगौ। आरोबाव दुन्दिया बेगरखौ हरसे सोमना बिनि दैजों मेगनखौ सुनांगौ बिमानि गाइखेर एबा बोरमानि गाइखेरखौ मेगनाव होनो हायो लोगोसेनो आंगुरनि बिदैखौबो मेगनाव सेबना होनो हायो बेफोरबायदिनो जों गोबां मिथिंगायारि मोननाय बिफां लाइफां बिलाइ फिथाइनिफ्राय जों बेरामफोरखौ सोखा दोरोङारि आदबजों सोखानो हायो
औ
दा बिदिब्ला जों दोरोङारि मुलिफोरनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ दे बिदिब्ला नोंथां
जागोन दे